हेल' औ खुलुमबाय नोंथां औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो
औ आङो सिबुं मैगंसो सायगासिनोमोन।
ए
औ
गामियावनो मोनो सिब्रुआ
औ नोंथांङालाय मा खामगासिनो?
ओ
हो
हेलौ
जिरायनानै दङ आङो।
हेलौ हो हो
जिरायनानै दङ होनदों।
जिरायनानै दं अ आदसा औ
खबरफोरा मोजां ना नोंथांना?
थ दंथ'यो मोजां बिदिनो दा न'आव दंफैथ'योना आङो।
उम
मोजाङावनो दंथ'यो।
अ आंनाबो मोजांआनो आंबो मैयासो न'आव फैदों।
ट्रेन गाबनाय खोनागासिनो दं बिस स'
अ जोंनि खाथियावनो स्टेसन दङ बिदिनो खोनाहरो एसे गोजानाव दोङो जोंनि होमब्लाबो
उम माबे स्टेसन?
ओम रङिया हाथि ओ खन्दिकर स्टेसन।
मोजाङानो नोंसिनिथिं ट्रेन मोनो बहाबा गोजानाव थांनो नाथाय जोंनिथिं बिथिं ट्रेनानो लामायानो गैया।
माने ट्रेन लामाबो गैया ट्रेनबो खारनाय खोनाया आरो बहुत गोजानावसो जोंना ट्रेन गाखोनोबा नल बारि रङिया थांनांगौ आरो
अ जोंनिया खाथियावनो दोङो रङियाव मोनै लायाबाबो जायो जोंना नैयावनो गाखोबानो थांनो हायो खिन्थु खायसे इथिं ओ क'क्राझार साइद थांनाय मानायफोर सब माने रङियायाव थांनांगो आरो ओमफाय इद थिं एसे गराय ससायट टंला एफोरबायदि थांबाथाय माने एसे थाब जायो आरो जोंनिया खाथियावनो थानायखाय।
अ दा नोंथांमोननिथिं माइफोर गायखांजोब्बाय नामा दुब्लि फोथारफोराव।
उम औ जोंनिथिं माने गायखांजोब्बाय होननायानो। बिदिनो एसे बोथोर माने थाब। एबार जुलाइ दाननि सिगाङावनो एसे मानसिफोरा। थाब थाबनो गायखांजोब्बाय।
अ ओ
नोंसिन्थिं बोरै?
जोंनिथिंथ' दा आधा आथि गायनायानो सो दंबावो आरो गायनो दंबावो आधा आधि जोंहाबो खनसेल'सो गायखांबाय। ओमफाय दा खनसे गायनो दंबावो गुबुन गुबुनफोराबो दङ। गायनो बुहुद दंबावो गायनो।
अ जोंनिथि गायखांजोबना ओमफ्राय दा। हाग्रा बासिगासिनो ओमफ्राय।
औ जोंनिथिंनो जों आरो दंग' लास्थिंबो दै मोनैया मोनैया जायोना अखाफोर हायाबा होमबाना गायनो मोनथ' आरो
उम उम
उम
बिदिनो जोंनाबो गायखांनानै मानानै एबार थाबनो आराम लादो एबारस' गरम बन्द'बो ओमफ्राय बा खिफोरा आरो एकदम गरम बन्द'नि स्कुल गैया मा गैया बिदिनो दंलाबायो ओइ जोंनाथ' आरो गरम बन्द'आनो गैया उपाय गैया कलेज थाङाबाबो जाया
उम निजिनो सुति लाना फैनाय बायदिसो जाथ'दों एबसेन्ट जागासिनो
औ आंना माबा मा होनो एबसेन्थ' जायाखै सेकेणड सेटारडे आरो सानडे आङो न'आव फैथ'दो ओमफाय मान्देआवहाय थांफिन लायनोसै बिदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो
औ माथो बुंनो आरो फरायनायाथ' दा न'आव फैबा जायानो बिदिनो बांसिनानो फरायनाय जाया न'आव फैबाथाय माने न'आबो खाथि खाथि दंलायोना जों आयंमोननि आबौमोननि त थांलाय फैलाय जाबाय थांनानैनो फरायनाया बारा जाया आरो न'आवखै दा ओजों रुमाव थाबासो हारसिंजों माजों मा खालामबाय थानो जानानै फरायनाया एस जायो बे आरो दा ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ जायो नालाय मालाबा मालाबा
न'आव थाबाथ' संनोनो गोनां जायो आंबोथ' मैयाल'सो फैदोंमोन ओमफाय दि नैनो ओंखाम ओंख्रि संनो गोनां जादो न एसे हेल्प होनायानो बहुद आरो ना
अखा हदोना हायाखैमोन नोंथांमोनथिं सानाव
अखा हादों इ खाननैया अखाया थाइफ्रिगासिनो ओमफाय दहाय सानाव एसे हादोमोन ओमफाय दा गैथ'वा नोंसोरनिथिं लाय
अ जोंनिथिंबो दानि माबायाव सानजौफुआव बुहुत हादों ओजोंहा बारिया लोमहां लोमहां जालायदों मानोना जोंनिथिङो जों बारियाव बारिथिं लामा जाबाय नालाय ओ अन्थाइ जाबनाय लामा जाब बाय नालाय दैया थांनो लामा गैला नालाय दा न'नि बारियानो बुंजोबो आरो गुसुं गुदा मोनफैहां मोनफैहां औ औ सानैसो हागासिनो माने दहाय दै बानाथ'इद एसबां जाया ओ दा दहाय बांसिन फुङाव फुङावबो खनसे हादों ओमफाय सानजौफुआवबो गोसा हादों नालाय दैया जमा थादों आरो गोथौ जायगायाव
अ अ जोंनिथिं दासान्दै जेबो हाथ'वाखै ओरैनो जोंहानिनि हाख'रासो अखा हाबाय थाबा एसे बुरजा जायो दैया
आं दा नोंथांनियाव मोनसे बाथ उम नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनोसै आं दा
औ
हेलौ
बुंनाय औ खोनादों
खोनादों औ ओ जों ओ जोंनिजों दा बहुद ओ जों बा मानसिफोरा बे बुहुद गेस्ट्रिकनि बेमारजों नाख्रेबजासे दासान्दि नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर राहा लामा नुयो ना मा माबायदि खालामबा गेस्टिकनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो
मा होनदों गुसुंसो एसे खेबसे बुंफिनलाय
जों दा मानसिफोरा बुहुत गेस्ट्रिकजों नाख्रेब जायो गेस्ट्रिक बेमार नोंथाङा खोनादों गेस्ट्रिक बेमारजों जे जायो मानसिफोरनाव अ औ बेनिफ्राय दा गोजानाव थानो नोंथाङा माबाफोर राहा नुयो नामा जेरै यगा खालामबा एक्सारसाइस खालामबा बे जोंना गेस्ट्रिक खारो दैफोरो लोंनांगौ बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा माफोर बुंनो सानगोन नामा?
औ बिदिनो दाथ' माने जानाय लोंनायावबो बुहुत माने मुलि बाहायनाय जायो बिदिनो गेस्टिकआथ जोंना जाखायोआनो माने फुङाव माने बे गेस जाबा माबा फुङावनो दै गुसु गिलाससे गिलासनैसो लोंनानै होनांगौ माने देहायाव माने दै नांथारगौ जोंनो दै गैयाबा मोजां नङा जेसां हायो माने दैखौ लोंनाया मोजां जोंनि थाखाय बेजों लोगोसे जोङो जेनेबा बेनिफिट दङ योगा योगा जोङो खालामनांगौ फुं फुङाव बिदिनो यगा खालामोबा यगानि बहुत बेनिफिट दोङो लोगोसे बहुत माने आ आनलोम बिनलोम आरो बिदिनो ओ मा होनो बहुत यगानि नाम थायो न' थ' आं नामफोरखौ बुंनो हाथला खिन्थु बांसिन जोङो माने यगा खालामबाबो बिनि ओ बेनिफ्राय बारग'नायनि राहा मोनो लोगोसे दैखौथ' जोंनो नांथारगौ देहायाव दै लोंनांगौ यगा खालामनांगौ लोगोसे आरो माने ओरैनो थास्लायस्लाय माने फुंनि समाव थाबायनांगौ आरोना मानसिया जेसेबां थाबायो जेसेबां बरिया गरम थागोन खामानि मावगोन अब्लानो माने देहाया थाजिम थायो आरो
औ बिनि सायावनो आं बुंनि रबा ओ जेरै जों दा बांसिनानो थावनि बुस्थु जायो आरोना जों गेस्ट्रिकनि थाखाय थावनि बुस्थु जानायखौबो जों एभयड खालामनांगौ जायो जेरैनोखि जोङो दा औ जांफुद जानाय जां फुड माने फास्ट फुडफोर बेसेबांबा थावजों एवनाय जायोना बेफोरखौ अ जों बेफोरखौबो एभयड खालामनांगौ आरो पेकेटनि चिप्स बा खुरखरि बेफोरबायदि जानायखौबो जों एभयड खालामनांगौ आरो बेफोरावबो बुहुत थाव मोननाय जायो
उ उम
उम बिनि सायाव जोङो ओंखाम जानायखौ सानफ्रामबो जाबाय थानांगोन फुंनि सानजौफुनि हरनि
उम उम
औ
ओंखामा
आरो गेस्ट्रिकआ बुहुत रोखोम उम गेस जेकआ बहुत रोखोमनि थायो जेरै सोरनाबा बिखुङा आलौयो सोरबा गोबायो सोरबा खियो बेफोरबायदि जायो आरो ना गेस्टिकआ अ
गेस्ट्रिक जानायासो बिखा
औ औ
बिखा साबाथ' माने मोजाङानो नङा। गेस्टिक होननाय बुस्थुआनो हामखाया माने ओरैबायदि मुवा सायो एकदम थादावनो हाया आरो ना
औ औ
बेजों लोगोसे मुलै जायो। मुलि जाबासो एसे थाजिम मोनो नङाबाथ' ओरैबायदि माने मोदोम सानाय उदै सानाय बेफोर जायो थादावनो हायै जायो आरो
बांद्राय जोङो फिल्डफोरखौबो जानाङा हाजासे जोङो निजिनो देहाखौ मेनटेन खामनानै बांसिन थावफोरखौ जानायखौ गारनानै रुनाय मैगं बा बेफोरबायदि खांथिंनाय मैगंखौ जा जालाबायनांगौ आरो बारि बालानि मैगंफोरखौ बांसिनानो उम
ख्रै जोङो माने बारिनि बा खनसायना मोननाय मैगंफोरखौ जानानै माने रुदुबना जानाया बांसिन मोजांसिन जायो।
औ मानोना जों बारिनि मैगं मैलाफोरा गासिबो मेडिसिनेल टाइप आरो ना
ओं
जाय जे जायखौ जायखौ जेरावबो जोङो भिटामिन ए भिटामिन सि बेफोरबायदि मोनजोबो जेरै ओ जोङो जोगोनार बिजौफोर जायोब्ला भिटामिन ए भिटामिन सि बेफोरबायदि भिटामिनखौ जों मोननो हायो। जारि मैगं बेफोरावबोथ' बुहुत भिटामिन थायो आरो थास' बिसं थास' बिबार बेफोरावबो औ सिथर बेरनायफोरनि थाखायबो
उम उम दाथ' आरो थास'नि थासनिथ' जेनेबा बिबार थ्रि आथिं गासैखौबो जाजोबो नोना
औ इयावथ' गासिबाव आइरन थास' बहुद मोजां दे नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों राय्लायनानै दे।